औ खोनादों।
हेलौ खोनादोंना अ दाथऔ फ्रियानो नोंथाङालाय मा खालामदों?
अ अ आंबो फ्रि यानो ओममबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो सानदोमोन।
औ जायो औ जागोन
होमबा जोंनिया टपिकआ जाहैबाय दावबायनाय
औ
जायोना
औ जागोन
होमबा नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा दावबायनायनि सोमोन्दै मा मिथिगो जेनेबा
जेरैनोथ दावबायनाय होननाय लोगो लोगोनो जोङो माने दा गु दा नों जेनेबा जायाव थाबाय थायो अदेबानि जोंनि नखौनो होननानै बुंदो दा जों बेनिफ्राय गुबुन दोबसे जायगायाव बेरायनो एबा मानिबा थाखाय थांनायखौनो जोंङो दावबायनाय होननानै बुंनो हागोन आरो गोरलै रावजों बेबायदिनो दा आं नोंनावनो सोंथिसो सों सोंग्रोनो सानबाय जे नोंथांङा नोंनि जिउआव मा मायाव दावबायनो मोनखो बे खौ एसे सुंद'यै फोरमायनो हागो
अ अ अ हायो हायो अ आंथ बिदि बांद्राय दावबाय दावबाया माने ने थेवब्लाबो माने आं जिखिनि दावबायदों माने बेखौ बुंनो सानबाय आङो आं दासिम माने जोंनि ओ बांसिन माने ननिफ्राय माने माबायाव गुवाहाटियावनो बांसिन दावबायनाय जायो बेनिफ्राय जोंनि खाथि खाला दङ जायगाफोर बिनिफ्राय ओ जोंनि आउट कान्ट्रि होनबाथाय जोंनि खाथिनिनो बे भुटान भुटान रायजोआव थांफेरबाय इनिफ्राय जोंनि स्टेट इण्डियानि स्टेट बे शिलंआव थांफेरबाय ओमफ्राय बिदिनो खाथि खाला जोंनि दङ जायगा फोर जेनेबा जोंनि ओ जोंनि डिस्ट्रिकआवनो जेनेबा मोजां मोजां जायगाफोर दङ पार्कसफोर दङ बेफोर थांफेरबाय नाग्रिजुलियाव साहा बागानाव थांफेरबाय ओ बिदिनो थेवब्लाबो माने बांद्राय दावबाय आरो ना आं बेखिनियानो आंनिया औ
दा जेनेबा नोंथांनावथ' खाथि खालायावनो बांसिन दावबायनाय जादों थ' बेयावबो मोनसे खोब मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय नोंथाङा दा बे दा नोंथाङा मोननै मोनथाम दावबायनायनि दा बुंबाय बबेबा भुटान बबेबा गुवाहाटि थांनाय दा बेनि गेजेराव नोंथाङा बबे दावबायनायखौ नोंनि जिउनि साबसिन दावबायनाय होननानै सानो आरो मानो सानो
औ औ आंनि दावबायनाय होनब्लाथ' आं भुटानाव थांफेरबाय जेनेबा खेबनै खेबथामसो थांफेरबाय आं आंनि माने एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आं बेस्ट होनांगोन आरोना‌ ओ भुतान रायजोआव थांफेरबाय आङो बे माने ओ जों बिनिफ्राय भुटान रायजोनिफ्राय माने बुहुत सोलोंनो गोनां दों आरो जोंनि इण्डिया माने ओ ओमफ्राय माने ओ जेनेबा बिसोरनि कान्ट्रियाव ओरैबायदि डिसिप्लिन माने बिस नि बिसिनि कान्ट्रियाव हाब हाबहैनाय लोगो लोगोनो नों माने बेलेग दुनियाव हाबैनाय बायदि मोनो ओरैबायदि क्लिन माने ना बिसिरनियाव मोनसे जाब जाबोर नुगोन ना मानसिफोरखौ माने बे जोंनि बेगार्सफ्रा ओ मा होनगोन आं बेखौ बिबायारिफोरा बिबायबायनानै जेनेबा लामा सामायाव ओ बिदि थाला बायोना ओ लाम माबाफोरखौ जेनेबा बा लेथ्रा खालामना बायो खायसेफोरा ओ फ्राय दाखोर दाला थायो इनिफ्राय आरो बिराद ट्राफिक जोंनि जोंनि इण्डियााया आरो माने स्पेसियेलि ओमफ्राय आरो बिदिनो माने बहुत जोंनियावथ' बुहुत माने नुनो मोनो आरो ना बुहुत लेथ्रा बुहुत एकदम मानि दिसिप्लिन गैया आरोना जोंनि इण्डियाआव खिन्थु ओ भुटान रायजो थांब्ला नोङो माने ओरैबायाददि डिसिप्लिन मोनगोन माने सासेबो मानसि नोङो माने ओरैनो बेकार ज' लामायाव ज'थिंलाबायना थानाय बा बिराद ट्राफिक बा बिराद लेथ्रा बिदि जाबोर नुनो मोना आरो ना बेनिफ्रायनो जों माने बुहुत सोलोंनो हायो। बिनिफ्राय बिसनि आ बिसनि कालसारा ओरैबायदि मोजां माने आं मोजां मोनदो आरोना। ओरैबायदि मोजां माने बिस सोरो ओ दासिमबो माने हाजोआव बे जों जे-जे-जेब्ला दावबायदोंमोन बेयाव हाजोआव नुदों आरोना सानैसो नो न'खरनिसो माने ओ आइजोफोरा माने दाबो बे आ खाइजो जि जि दायो एसे आलदा आरो बिसनि स्टाइला ओ आनथुआव आन थुना आथिङाव लानानै बिदि दायो आरो बेखो बिराद मोजां मोनदो आङो जोंनाबो दायो बो किन्तु इसे खम जाबाय आरोना। ओमफ्राय बिदिनो बिसनि जानाय ओ जानाय आदारफ्राबो बिराद मोजां आरो बांसिन बइल बइल जायो बिसोरो बिदिनो ओमफ्राय आरो औ औ ओमफ्राय आ रो दङ बिसोरनिफ्राय बहुद सोलोंनो गोनां उमफ्राय आरो बुंनांगोन शिलं खौबो आं बिराद मोजां मोनदों आर ना बिराद क्लिन माने साफा फ्रेस हावा मोनो आरो बेयाव थांबाथाय आं ओ बे मोननैखो माने बांसिन मोजां मोनदो आरोना आं दिनैसिमबो दावबायनायाव फ्रे गवाट टिखौ बुंबाथ' आरो बुंनानो नांला जेनेबा ओरैबायदि सबसे माने हामासिन होनबाथाय आंना गहाटियानो आरोना ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा दावबायफेरबाय नामा?
आं दावबायनायाथ' गोबाङानो जाबाय होननांगोन। जेरै नोंथाङा होनदों भुटान बे भुटानाव आंबो थांनायानो जाबाय जेरै जोंनि ओरै बोर भैरबखुन्द'आ खाथि जायोना बेजों थांब्लानो ओरै बेयाव हाबहैफानाय जायो आरो ओरैनो बांसिन
थ्रा माने भुटाननि मानसिफ्रा ओरैबादि ओरैबाद दि फ्रेन्दडलि माने नोंखौ माने जुदि इण्डियानि मानसि फैदो होनोब्ला माने बिसोरोओरैबायदि ववेलकाम खामो' जोंनि न'आव फाय जोंनि नआव फाय फाय होननानै माने लिङो आरो ना बिराद मोजां मोनो आगोलनिफ्राय जोंनिया जेनेबा बिसोरोथ'' रिलेस दोंखायो ना जेनेबा बे मार्केटिं सिस्टेमा अ बिदि आरोना ओंखायनो माने बुङो आरोना बिसोर थांबाथाय ओ जों आगोलनिफ्राय नोंसोरनाव बिदि बि ओ बाटार सिस्टेमदि जायोमोन आगोलो। बिदि खालामनो थाङो जेनेबा ओ बिसोरदो चेन्ज खालामनाय बुस्थुफोर बिदि खिथायो आरोना थांबाथाय। ओमफ्राय लेंङो आरोना ओ जोंनि न'आव फाय जोंनि न'आव हाबलांनानै ओंखाम जालांनानै बे बिदि बहुत माने मोजां आरोना बिराद फ्रेन्डलि ओ बेखौबो माने मोजां नांदों।
उम अ आं बुंदों बेरायनायाथ' आंबो गोबाङानो जाबाय जायगाफोरखौ दायो मख'जोबनो हायाबो जानो हागौ। जे नोंथाङाबो बुंदों जेरै भुटान भुटान बेयावबो थांनायानो जाबाय बेयाव बांसिन नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा अयेदार फ्रा मोजां जायो आरो बिसोरनि हस्पिटेलिटि माने बुजिनाय माने गुबुन आलासिफोरखौ जेरै जों बरायनां खौ न'आव फैबा बिदिनो माने बिथांमोननि फरायनाया मोजां आर ना जेनेबा जोङो दा बायदियाव भुटानिसआानो जा अरुणाचलनि मानसियानो जोंनाव फैया मानो जों माने बेफोरबायदि मोजां हस्पिटालिटि खालामनानै लानो रोङाखै आरो दासिमबो जोंनि बे दा गुवाहाटि बायदियावथ' बुंनो थाङोब्ला जों बाहेरनिफ्राय जेथिया थाङो होमबा माने खोब माने बिदि बरायनाय माने हस्पिटालिटिफ्रा माने गैया आरो ना जों नुनो मोनो आरो जेनेबा जेरै जों माबाफ्राव शिलंफोरनि वेदारफ्राबोथ' मोजाङनो आंबो बेयाव थांखांबाय बेनिफ्राय ओरै ओरै गुबुन हादोरसा होननानै बुङोब्ला जेरै महाराष्ट्रनि मुम्बाइ बेफोराव थांबाय आरो लोगोसेयैनो ओरै चेन्नानाय आरो लोगोसेयैनो बिदिनो ओरै ओ लास्थिं नायोबा जोंनि साहा थिं एबा सानजाथिं इथिं खनाथिं नायोब्ला जोङो माबा मुरखुं सेलेकखौनो ट्रेननि लास होननानै मिथिनाय जायोना जोंङो बिसिंबो थांबाय आरो माने बिथिंबो माने अुरुनाच सुस सिमायानो एसे जाहैयो ओंखायनो माने जायगाफ्रा माने हाजो एरिया जानाय जों माने गुसु बोथोरफ्रा मोजां आरो बेरायनो बेखिनियानो आंनि ओमफ्राय आंनिफ्राय जुदि साबसिन होननानै बुङोब्ला गोजान जायगा हिसाबै आं चेन्नाइफोरखौ साबसिन मोनो आरोना मानोना मोनो बिसोरो दासिमबो माने गिदिर गिदिर हटेलफ्रावबो माने थालिर बिलाइयावनो ओंखाम जानाय जायो मानोना बेयो मोनसे उम औ बेयाव थांनायाव बेफोरबायदि नुबाय आरो लोगोसेयैनो माने नाफोरा माने खोब खम प्राइस जायो आरोना फैसाफ्रा माने एसेयावनो जायो जेनेबा जों दा उदालगुरि बायदियाव एबा जोंनि गुवाहाटि बायदियाव जों जुदि बाजै हटेलाव हाबनो गोनां जायोब्ला होमबा खोब नों खम जाब्लाबो माने बोथिसे ओंखाम जायोब्ला नैजौ बाजि रांहालागै थांनो गोनां जाखायो खायो नाथाय बिसोरनाव नों ओरैबायदि नाबो मोनगोन मोजांनो माने सेजौ दाइनजि सेजौ नङाब्ला खमब्लाबो दाइनजिफ्रावनो माने मोजां मोनसे बोथिसे ओंखामखौ मोनजानो हायो आरो ना जे जों खोनानायाव खोनानायाव गिदिर सिथि होननानै मिथियो ना। थाय माने थांनानै जाहैब्ला माने।
औ औ
ओ बेफोरावथ' थांबाय थानो हाया नालाय सम सम गोसोखाङो थांनो लुबैयो। उन समफ्राव जुदि थांनो हायोबा। फिन थांफिनसै आरो। दा जेखियानो जाया मानो जों नोंनिया। आंनि दावबायनायखौ सेयार खालामलायबाय। दा बेयाव नोंथाङा। जेनेबा ओ जोंनि बर'फोरनिबो ओरैबायदि जायगाफोर दं जाय जायगाफ्रा माने गुबुन हादोरनिफ्राय मानसिफोर फैनानै बेरायथाव थाव दङ नाथाय जोंनिया माने ओरैबायदि। जारिमिनारि जायगाफोर दं जाय। जायगाफ्रा माने। दायो आथिखालाव माने गारसोनानैसो दोनजाबाय। दा गुबुन हादोरनिफ्राय। फैनोब्ला एबा बेरायफैनो जों जुदि मानसि लाबोनो एबा मानसिफोरखौ माने गोसो बोहोनोबा।
औ।
बिथाङा मा सानो। जेनेबा जे जोंनि बर'नि जारिमिनारि जायगाफोरखौ माबायदि खालामोब्ला थारैनो माने गुबुनफ्रा नायनो फैगोन होननानै नोंथाङा सानो।
औ- औ -औ -आंनि बायदिब्लाथ' जेनेबा जों जोंनि। दा ओ जोंनि बर'फोरनि बाथ्राखौनो जेनेबा बुङोब्ला आरो। जोंनि ओ जोंनि बि टि आर सरकारा बेखौ नायनांगोन। जेनेब्ला जों मा मा बिथिङाव ओ जेनेबा मा मा बिथिङाव जों। खामानि मावनो दङ बेखौ मावनांगोन। जों जेनेबा जोंनि दा। नै रिसेन्टलि ओ टुइनटि टुइेटि फराव जिसिखना जोहोलाव माबा जाबाय ओ नेसनेल पार्क जाबाय बिबो। बिफोर मोनसे जोंनि ओ जारिमिन। मिनारि ओ नायनो गोनां माने जायगा आरोना बे। बिनि बि जि। जेब्लानिफ्राय जेनेबा सिखना जोहोलावा दाख्लै टुइन्टि टुवन्टिफराव जेब्ला माबा जादों नेसनेल पार्क जादों बेनिफ्राय जेनेबा मानसिफ्रा मिन्थिनो मोनबाय आरो। जे ओ बर'। बर' हारियावबो बा बर' बड'लेण्डआवबो सासे बिदि सिखना। जोहाव होननाय सासे जोहोलाव दङमोन होननानै माने बां। बांसिन मानसियानो मिथियाामोन हा खिन्तु। जेब्लानि। फ्राइ बि ओ नेसनेल पार्क जादों बिनिफ्राय माने बुहुत मानसियानो मिथिदों आरो दाथ' फ्राय मानसियानो मिथियो जे जोंनियावबो सासे जोहोलाव दंमोन बिदि बिदि मुंनि बुहुत मानसि माने मिथिबाय आरो ना। ओम ओमफ्राय आरो उम उ बे हो जेनेबा ओ ओ नेसेनेल लेबेल माबा लेबेलाव नो इउ पि एस चि आवबो सोंनाय नुदों आरोना आं मोनसे माब औ रिल्सआव नुदोंमोन आरो बिनि बागै जेनेबा सोंनाय नुदों ओ बेखो मोजां नांदों आरोना। माने बर'फोरनि बागैबो बे मानसिफोरा मिथिनो हमदों आरो लासै लासै बेफोरनि जोहैबो माने मिथ नो हायो आरोना। ओमफ्राय दा जेनेबा नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा ओ गुबुन हादोरनिफ्रायबो दावबाय फैगोन आरो बिनिख्रुइ साबसिन माने फेसिलिटिसफोरखौ बानायनानै होयोब्ला जेनेब बा आरो इन्टारनेटफोराव जेनेबा जोङो माबा खालामनो हायोबा ओ मा होनगोन इखो ओ होनो हायोबा आरो जेनेबा वेबसाइटफोराव औ औ औ बिदि होनो हायोबाथाय माने मानसि थुबानो मिथिसगोन मिनथि दानो माने जोंनि ओ हिस्ट्रिखौ मिन्थिनो लुगैनानै माने फैगोन आरोना। बिदिनो बहुतता जायगा दङ जेनेबा बेल' नङा ओ दा जोंनि डिमापुफोराबोथ' बिराद ओ माबा गोमालांनोसो हमदो जेनेबा बेफोरखौबो जोंनि ओ जोंनि सोरखारा माय नायफिननांगोन आरोना दाथ' डिमापुरथ' एसे गोमालांनो हमनायानो माने इयावथ' बिराद कन्ट्रभारसि जायोना जोंनि बर'फोरनि बुङो सोरबा ओ डिमासाफ्रा गावसोरनि बुङो ओ बिदिनो माने बहुत माबा नोना जोंबो जोंनिद्राय होननानै बुंनानै लानो हाया कारन जोंहाबो जेबो रि होननाय डकुमेन्ट गैया बिनो थेवब्लाबो माने दङ दा बहुतता जेनेबा जोंनि ओ जाय अन जों जायगा ओ जाय लुनाय जायगाफोर बेफोरखौ माने जोङो जोंनि सोरखारा माने बि टि आर सोरखारा माने स्टेप लानांगो आरोना इनिसियेटिभ लानांगो औ जायजों माने जों औ बयबो मानसिफ्रा मिथिनो हायो
होम
अ बेखिनियानो
औ औ
उ
द माने बेखौनो थ' जेखियानो जाया मानो जों बेनि सायाव उन समाव माने गोथौैयै रायलायनो हासि गोन दा बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा दे गोजोनथों दे उ उ